खोनादों
अ हेलौ नोंथां मा खालामदो?
हा
अ मा खालामदों नोंथां?
औ ओ आङो जिरनानै दं। नोंथाङा मा खालामबाय दं?
औ आंबो जिरायनानै दं। ओ गोजोन सानजो फुंनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो ओ सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
औ उम
दायो बिदिब्ला जों सरासनस्रा ओ जिउनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां। नोंथाङा मा मा दा जायगा दावबायफेरखो आरो बेफोराव दावबायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो एसे खोन्थानानै होदो
आङो खाथिनि हादोरसाफोराव ओ जोंनि आसामनि अनगायैबो गुबुन हादरसाफोराव ओ बेरायनानै ओ गोबां बाथ्राफोर मोनथिनो मोनदों आरो। बेसोरनि जानाय लोंनाय थानाय हारिमुनि सायाव ओ उम बा बेसोरनि बेसोरनिया जा साननाय हनाय नै बेफोरनि सायावबो इसे मोन थिना मोनदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन लोगोफोरखौ ओ लोगो मोननानै गोबां बाथ्रा मोनथिनो हायो बेखायनो दावबायनाया ओम सानो आं गोनांथि ओ सुबुं माहारिनि थाखाय। ओ गोबां सोलोंनो हायो दावबायनायनिफ्रायबो
औ औ
नोंथाङा मालाबा दावबायफेरदोंबा बेफोरनिफ्राय मा सोलोंफेरखो एसे मा मोनथिना मोनदों बेनिफ्राय बेनि सायाव एसे बुं।
अ दावबायनायाथ बिदि एसेबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायफेराखै। जेरै ओ आसामनिनो खाथियाव थानाय जेरै मेघालया आरो भारतनि गोजान भारत बि बाहेराव होनोबा जेरैबायदि भुटान आरो जेरै आ आसामनि सिङावनो थानाय दिमाहासाव बे फोरावनो बेरायनो बेरायदों आरो बे फोरनिफ्राय मोनथिनो मोनो जे सुबुं माहारिया जेरैबायदि गुबुन गुबुन सुबुंजों माबायदि गोरोबनांगौ माबायदि रायज्लायनांगौ आरो गुबुनखौ गुबुननि सुबुंखौ माबायदि सिबिनांगौ बेफोरनि फारसे से मिथिनो मोनदों आरो जेरैबायदि गुबुननि गुबुनाव थाङोबा सुबुंफोरा माबायदि ओ सिम आरो सुबुंफोरखौ ना सिबियो माबायदि रेसपेक्ट होयो बेफोरनि बागै मिथिनो मोनदों ओ बेरायनाया जोबोद गोनांथि होननानै सानो आंबो मानो होनोब्ला बेरायनायनि गेजेरजों मानसिफोरनि थानाय जानाय गुबुननि कालचार हारिम बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो
औ नंगौ
सुबुंफोरनिफ्राय गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो जेरैबायदि बिसोरनि रायज्लायनाय आरो बिसोरनि साननाय हनाय बेफोरनिफ्रायबो गोबां गियान मोननो हायो आरो दावबायनायनि फ्रायबो
नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा ओ दावबायनायनि अनगायै आ न'आव जेब्ला थायो माबा जेबो खामानि मावा एबा फ्रि थायो बेफोरबायदि ओ उदां समाव एबा फ्रि समाव नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोजां मोनो नोंथांनि ओ मोजां मोननाय ओ खामानिफोरनि सायाव एसे मावनानै मोजां मोननाय खामानिफोरनि सायाव एसे बुंनानै होदो
थ' जेरैबायदि मबेइल मबाइलबो नायो नाथाय मबाइल नायबाय थानोबो मोजां मोना सब समावनो बि बि जुदि फ्रि थाथारोब्ला ओंखाम ओंख्रि सङो ओमफ्राय बिदिनो न'आव थानाय खामानिफोरखौनो मावनो थाङो आरो जेरै ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो मालाबा मालाबा लेखा फरायनाय बेफोरावबो मुखुब जायो आरो
जोबोद मोजां
औ नोंथाङा मा खामनानै मोजां मोनो बांसिनै ओरैनो फ्रि थायोब्ला
ओरैनो फ्रि थायोब्ला आं एनिमे नायो आरो सिगाङाव एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदियैनो ओम बे गेदेमा सुबुंफोरनि जिउ जारिमिन फरायो आं गेजेर गेजेर आ सानफ्रोम बो नङाब्लाबो गेजेर गेजेर फरायो आरो बे बेबायदिनो गुबुन गुबुन गियाननि एबा रोंगौथिनि बिजाबफोरखौ ओ बा गुबुन मानसिफोरनि साननाय हनाया माबोरै बेफोरनि सायाव लिर नाय बिजाबफोरनि सायाव एसे फरायनानै मोजां नाङो
औ
बेनि अनगायै आङो दावबायनो मोजां नाङो ना थाय दा दावबायनायाथ' जों ओ सिगाङावनो बुं खाबाय आं दावबायदोंब्लाबो उम गाव दावबायनायल'नि थांखिजों दावबायनाय जायाखै
औ
गावनि आ गुबुन गुबुन आनजादफोर दंमोन बेखायनो माने ओम बे आनजादफोरखौ होनो थाखायसो आं गुबुन हादोरसाफोरावबो थांनाय जादों बेनो आरो
मोजांआनो नोंथां
नोंथाङा उम
आ बुं
जों सरासनस्रा जिउआव आ आम मोजाङै थानोब्ला ओ देहा जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो एबा जोंनि साननाय हनायफोरखौ मोजाङै था ओ लाखिनो आ सुबुं माहारिया मोजाङै लाखिनो नाजानांगौ बा ओ लाखिनांगौ बेफ फोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो हागोन ओ जेनेबा उम जों सुबुं माहारिया आ दायो बांसिनानो उम उथिफुनाय गथ'फोरखौ नुनो मोनो जे बिसोरो बांसिन मबाइलाव मुखुब जानानै थायो सिगांनि बायदि गेलेग्रा फो थारफ्राव गेलेनो थाङा बेफोरनि सायाव नो थाङा माबाफोर बुंनो दं नामा एसे
ओ बिदि होबा बेवहाय बिमा बिफाफोरनिबो एसे माबा थानांगोन। मानो होनोब्ला दानि बायदियाव जेरैबायदि बिमा बिफाया गावसोरनो गथफोरखौ बेंथेना दोननाय बायदि जायो। जेरैबायदि लोगोफोरजों थांनाङा गेलेनाङा मानो होनोब्ला ओन्दैफोरा जेबो मोनथिया बिमाफोराथ' बिमा बिफाफोरा जेरै बुंगोन फिसाफोरा बिदिनो लागोन गावनि जेरैबायदि बिमाफोरा जुदि सानोब्ला मबेल जों थायालासेनो गेलेया लासिनो लोगोफोरजों फोथाराव गेलेनो ओंखारलां होननानै अब्ला आरो गुबुननि बिमायाबो जुदि बिदिनो सानोब्ला अब्ला बेफोरनि गेजेराव एसे ओ बेफोरबायदि जेरैबायदि मबेल ओ मबेलजों थायै एसे हुदा हुरा गैया जालांगोन ओ जेरैबायदि दानि बिमा बिफाफोराबो फिसाफोरखौ न'निफ्राय ओंखारनाङा बा न'आवनो था बिदि होननानै बुङो आरो फिसाफोरा आरो मा खामनानै थागोन न'आव हारसिंनो जेबो जेनेबा गेलेग्रा लोगोफोरबो गैयाबा बेफोरबायदिनो हारसिं बरिं मोनो नालाय। बेखायनो बिसोरो बेफोरावनो कार्टुन बायदि नायनानै थायो नाथाय बेफोर हुदाफोरा जोबोद गाज्रि। ओ मानो मानो होनोब्ला बेफोरो उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि हुदा खालामबा गथफोरा बेफोर बायदि जालाङो। आरो बेसे बिसोरनि लोगोसे बिसोरनि मेगना मेगनफोराबो गाज्रि जालांनो हमजोबदों। बेखायनो आथिखालाव नुनो मोनदों जेरैबायदि उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो ससमा लानाय बायदिफोर। खौ आंनि बायदिब्ला बेवहाय बिमाफोरनिबो एसे बिमा बिफाफोरनिबो एसे एनै गोरोन्थिखौ थानाय नुनो मोनो। मानो होनोब्ला बिसोरो फिसानि बेफोरबायदि न सिङाव हाबनानै थानायखौल लुबैजायो आरो फरायनाय बायदिखौल लुबैयो। नाथाय बिब बिनि अनगा बे फिसाया मा लुबैयो बेफोरखौ नायनांगौ एसे। मानो हानोब्ला जानो हागौ बे गथया मबाइल बा फरायनायनि अनगायै गुबुनाव गोसो दङबो जानो हानाय बेफोरखौ गोसो होनांगौ आरो जेरैबायदि लोगो फोरजों एफा एनै ओंखारनायफोरखौबो बेफोरबायदि एलौ होनो नांगौ आरो। गथफोरनो होमबासो फिसाफोरा बे गथ'फोरा एसे मबाइलनिफ्राय जानगाराव थानो हागोन
औ नंगौ
गोदोनि गामिनि सुबुंफोरा बर' थफोरा जेरैबायदि फोथाराव ज ज गेलेयोमोन। मानो होनोब्ला गोदो समाव मबाइलबो गैयामोन आरो दा जेब्ला बिमा बिफाया बायजोआव ओंखारलाङो अब्ला बिमा बिफाफोरा बिदि गोबां नआव खाख्रबनानै दोनामोन। मानो होनोब्ला ओ लोगो लेवाफोरजों गेलेनायाबो गावनि मोनसे रोंगौथि बेफोरनिफ्राय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सोलोंनो हायो।
औ
नोंथांनि बायदिब्ला मा होननो सानो??
नोंथाङा दा बै मखनाय बायदियैनो आंबो ओ नोंथाङा बुंनाय बेफोर ओ बाथ्राखौ आंबो मानियो बिखोनो जानांगौ ओम ना थाय दानि ओ बिमा बिफाफोरा गावनि फिसा फोरखौ बांद्राय अनो। बेखौ बुंनो सानगोन आं बांद्राय अनो ना नामा आं बारा बुं बुंफुरनो हा हाला बेनि सायाव दायो ओ बिसोरो सानो जे आंनि फिसाज्लाया जे गेलेग्रा फोथाराव गेलेनो थाङोब्ला माबा फोर जागोन बेफोरबादि साननानैबो
आरो बिमा बिफाफोरा बायजोआव ओंखारलाङोब्ला लोगोफोरजों ओंखारोब्ला बांद्राय गाज्रि जागोनबो सानो नाथाय आंनि बायदि गासिबो लोगोजों गाज्रि जाया होननानैबो आं सानो
औ नंगौ नंगौ
नोंथाङा माबा बुंदोंमोन
नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो ओ बिमा बिफाफ्राबो जे ओ बेयाव ओ गोबां गोहोम ओ खोख्लैनाय नुनो मोनो दा नोंथाङा बुंदों जे बिमा बिफाफ्रा सानो जे बिसोरो लोगो फोरजों ओ गेलेनो थाङोब्ला बिसोरो ओ गाज्रि जागोनबो लोगोफोरजों बांद्राय ओंखारोब्ला गाज्रि जागोन बेबो नंगौ नंनाया एसेबां जोङो ओ नुनो मोनदों जे समाजाव जोंनि बर गामिफोराव दायो सेंग्रा जे देरफुनाय सेंग्राफोरा फरायनायफोरखौ खौ गारनानै जानाय लोंनाय ओ आदुङा थानाय बेफोरबायदियाव मुखुब जानानै थानाय नुदों बांसिनैनो आं जों आं गुबुनखौ बुंला जोंनि गामियावनो आं नुदों जोंनि खाथिनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि जानाय आरो आं जोबोद दुखु मोनो बेफोरखौ नुनानै
औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै
अ अ दे बिदिब्ला दे औ
औ दे उ गोजोननाय थाबाय औ
औ